औ नोंथां। गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो।
आं नोंथांजों दिनै दिनैनि दिनावथ' जोंहा मिथिगौ जेन'बा माखासे द्राग्स बाहायनायफोरनि हेंथाय दिनै मोनसे दिन जों बिनि सायाव एसे
औ औ हागोन नोंथां हागोन औ।
दे नोंथां जेनेबा नोंथाङा मा बिबुंथि होनो सानो बेनि सायाव हो दो आंबो बेनि सायावनो आंबो बिबुंथिखौ होगोन आरो जोंनि बिबुंथिया गोरोबलायनोबो हागौ एसेबाबो अब्लाबो नोंथाङा दिनैनि दिन नि जेन'बा ड्राग्सनि हेंथायै बा माखासे फेग्रा मुवानि हेंथायै दिनैनि दिनखौ फालिनाय जायोथ' बे दिननि सायाव नोंथाङा मा मा बुंनो बुंदो आंबो बेखौ जेन'बा आंबो बुंगोन बेनि
औ औ जागोन जागोन नोंथां जे आं आं जे मोनसे नोंथांनिसिम फोरमायसै आरो नोंथाङाबो जे मोनसे बेखौ फोरमायनानै होदो जेनेबा नोंगौ जेनेबा दिनैनिया द्राग्स मोनसे माने दा ड्राग्स बाहायनायखौ बन्द' खालामनायनि मोनसे मा होनदों मुलुगनां सान होननानै माने गनायनानै लादों आरो ना। जोंनि जोंनि भारत हादरावल' नङा बेयो जेनेबा जोंनि बुहुमनााङैनो जों बेफोर खौ मोनसे ड्राग्सनि सायाव ड्रागस हादरनिफ्राय एबा ड्रागस बुहुम ड्रागसखौ बुहुम निफ्राय बोखारनो थाखाय बे मोनसे मा होनो इनिसियेटिभ लानाय मोनसे मा मा होनदों मोनसे सान होननानै जोङो बुंनो हागोन जेनेबा दिनै नैजौ नैजिद' जुनखौ बुहुमनाङैनो जोङो नैजिद' जुनखौ ड्राग्स एभउ एबा मा होनो चाइल्ड ट्राफिकिं बेफोरबायदिनि मा होनदों
बिनि सायाव होबथानो एबा बोखारनो एबा माबा प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जों बेखौ लानाय जादों आरोना। दा ड्राग्सथ' मिथिखागौ जोङो माबायदि बुस्थु जों ड्राग्स लायोबा मा-मा खहा जानो हागौ। हायो एबा जोंनि देहा जोंनि सावस्रि एबा जोंनि देहाल' नङा नङा जोंनि साखाथियाव थानाय समाजफोर आरो जोंनि बिमा बिफा न'खरनि सायाव म माबायदि गोहोम खोख्लैयो जोङो ने नुबोबाय थाखाबाय। जोङो माने बेखौ मोनसे दिनैनि दिना जाहैबाय
मोनसे फिसा प्रग्राम बायदियानो जाहैबाय फिसा माने गिदिर आरो ना बियो माने स्कुल-स्कुल ओ स्कुल जों स्कुल फरायसालि फरायसालिमा बेफोराव मा खालामनाय जादों बेयाव मोनसे प्रग्राम हिसाबै लानाय जादों आरोना दिनैनि दिनखौ एबा मोनसे जोङो हानजा सुरनाय बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो लानो हायो एबा लानाय जादों एबा लानांगौ आरोना मानो होनोबा जोङो बेयाव माखासे जाय-जायनि बिमा बिफाया बेफोरनि सायाव एवारनेस गैया जाय ला माने फिसाफोरखौबो नाया बैफोरनि सायाव जोङो बेखौ एवारनेस होनाय बायदियै जोङो बे लानो हायो आरोना। ओ बिजयाव नुबासोङो जों रेलिखौ नुबा एबा जोंनि हजा सुनाखौ नुबा सोरनिबा बिमा बिफा एबा सोरनिबा एबा बिदा बिनानाव बिदायानो जाबाय सोरनिबा बिबवानो जाबाय सोरनिबा बिमायंआनो जाबाय बैफोरो माने जोंनि बे रेलिखौ नुनानै ए दिनै बिनो दिन जोङो बेखौ जोङो जोंनि गथ'खौ फिसाखौ एबा जोंनि बिदाखौ जोंनि फंबायखौ जोंनि सोरबा सासे उमुगखौ जोङो बिनिफ्राय रै जेनेबा जोङो बादा होनांगोन जोंङो नायगोन होननानै जोंनि मे मेलेमाव एबा जोंनि सेन्टिमेन्टआव हाबनाय थायो आरो जोङो बै नुयोबा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ फालिनांगौ आरो नुना बुहुमनाङैनो जोङो माने ए माने द्रागस बाहायनायखौ जों फेग्रा मुवा बायनायखौ जोङो गोबां गोबांखौनो नुनो मोनदों आरो जों बिनिफ्राय उदां खालामोब्ला बा जोङो जोंनो गाव गावनो सिगांग्रो मा जाग्रोन नांगोन मोजां जागोन आरो बिनि उनाव जोङो गुबुन सासेखौ मोजां खालामनो हागोन आरो ना नोंथां जायजों मोजां जागोनायनि उनाव‌ गुबुन सासे मोजां जागोन नोंनो मोजां नङाब्ला नों मालायखौ माबायदि मोजां खालामनो बैबायदियाव माने
सोंनायसै एबा सोंथि सोंखां फैयो आरो ना नोंथां जायनि थाखाय जोङो जि जोङो गावखौनो सिगां फोसाबग्रोनानै लानांगौ आरो जोङो जों फोसाबनो हाबाय जोङो आरो जोङो मालायखौ बुंनो हाबाय जेनेबा बे बुस्थुआ माबायदि जोंनियाव माबायदि खहा होयो जों जोंनि सावस्रियाव जोंनि समाजाव जोंनि न'खराव बैफोरनि सोमोन्दै जों एसे एनैब्लाबो जोङो फोरमायनानै होनो हागोन एबा बुजायनो हागोन आरो ना आ जोंनि ओ फैगौ जोलै फोरनो एबा इयुननि जोंनि बिदा बिदा जोंनि फंबाय- बिनानावफोरनो जोङो मा होनो बेयाव जोङो एसेबाबो जोङो एवारनेस होनो हागोन आरो ना द्राक्स बाहायनाया जोंनि समाजाव ओरैबायदि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो आङो जे सासे मानसिया बै बुस्थुखौ बाहायजेननानै माने नोंनो बै बै बुस्टुखो खौ ओरैनो फ्रियाव नोंनो बाहायहोगोन आरोना बैयो नोंखौ गाज्रि खालामनो लानाया। आरो बिदिनो दिनै बाहायबाय गाबोन बाहाय होबाय बै नेक्स्ट दिनावथ' नोंखौ बियोसोरो माने नोंनो फ्रियाव होनाय नङाना बै फ्रियाव नोङो ओ मोननाया बन्द' जायोब्ला बैयाव फैसा होनानै नों बायनांगोन बैयाव जोङो
बैनिफ्राय एबा बे फेग्रा मुवाखौ खौ लानो थाखाय जोङो फैसा नांगोन बै फैसा फैसाखौ जों सोरनिफ्राय मोनगोन बेखौ नोंनावथ' नोङो जेनेबा नों लाबाय थाबाय बेखौ लायै लायै नोंहा बे नङाबानो थानो हाला आरोना दसे समबो नोङो थानो हाला बैबायदियाव जोङो फैसा नांगौ जायोबो फैसायाव जों बिमा बिफानिफ्राय दाबिबाय नङाबा सोरबा सोरनिफ्रायबा ओ‌ बिबाय नङा सोरबबा सिखाव खावबाय बैफोरबायदिजों जोङो माने जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोन्दों आरोना बिदिनो ड्राग्स लानानै सोरबा सोरबा गावसिनि न'खरखौ दंस' खालामबाय सोरनिबा समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लै लैबाय एबा माबा मोनसे फाननांगौ जाहैबाय जेनेबा नोंनि धोन सम्पथिया लासै लासैनो जोबस्रांलाङो आरो बे द्रागस होननाय बुसथुवा नोङो नों खनसे लाबाथाय नों बेखौ माने लायाबानो थानो हाखाया आरो आरोना बेबायदि नोंनि देहा सोलेर गासिबो नोंखौ माने सोबजोबलांगोन आरो बे बुस्थुआ ओरैबायदि देन्जार बुस्थु बेनिखायनो जोङो दिनि बिनि नै बेयो द्रागस मुलुगनां द्रागस माबानि सायाव माने सांग्रांथि लाखिनाय बेफोर हाबाफारिखौ दिनैनि दिनाव लानाय जादों जेरै नैजिद' जुन बेयाव ओ आरो आं बुंनो हागाव हाबावगोन ओ ओरैनो जों नुबोनायाथ' नुबोदों मेरला नुदों जेनेबा बा जोंनि समाजाव माबायदि ओ सोरबा सोरनो सोरबा बिमा फिफानाव दाबिनाय माबा मोनसे मोनाबा माबा आघाद खालामनाय बैफोरबायदि आरोना नोंथां नोंथांनियाव आङो दा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं नोंथांखौ खालामावलायनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा आं जा मिथिदों आरो आं माबाफोर मोनथियाखैबा एबा आं माबाफोर बुंनो रोङाखैबा नोंथाङा नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां ओ दा नोंथाङा गाज्रि मोजा दिनै दिननि बागै एसे मोजाङैनो गोथौयैनो बुजायबाय आंबो एसे गोजोननाय मोनबाय दा आं नोंथांनोबो जेन'बा आंनि बिबुंथिखौ लाखिनोसै दा जोंहा मिथिखागौ दे दिनैनि दिना जेन'बा जोङो द्राग्स बाहायनाय माबा मा मुवा गाज्रि बेसाद ओ दैथायनाय बा दैथाय खोमायनाय बेफोरनि ओ हेंथाय जों जोंहा दिनैनि दिनखौ फालियो नैजिद' जुनखौ दा जोंहा बेखौ मानो फालियो होनबा बिनि सिङाव गोबां खोथा दङ जायखौ सरकारा नोजोर होनानै एबा जोंनि ओ बुहुमनि इयुननि मोजांनि थाखायनो जोङो बेखौ खालामनांगौ आरो दा जोङो द्राग्स होनबाथ' नों मिथिखागौ नोंथांमोनहा मिथि खागौ जेन'बा नोङ जोङो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहा जोंनि समाज जोंनि न'खर खर ओ बेयाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो दा ड्राग्सनि ओ ड्राग्सनियाव जेनेबा जों ड्राग्सखौ बाहायोबा बेयाव गोबां रोखोमनि माखासे जोंनि मोदोमाव बा जोंनि जिउआव बा जोंनि समाजाव माखासे ओ माबा ओंखारो ओम जेनबा माखासे बिनि फिनजाउन्थाइ जों बेखौ मोननो थाङो ओ जेरै जों गिबियावनो मा जायो जोंनि देहा जोंनि देहायाव ओरैबायदि जायो जेन'बा जोङो बेखौ मोनाब्लानो थानो हाया जायो बा बियो जोंनि देहा देहानि थैखौ ओरैबायदि लोरबां खालामो जेन'बा ओम जों बेखौ मोनसे साइम मोनसे टाइमावनो जाबाय थायोबा बा मोनसे टाइमावनो जोंनि मोदोम सिङाव सोबाय थायोब्ला जोंनो बेखौ जोंनो बेमाव जों नांबाय बेबायदि जायो आरो दा बे ड्राग्सखौ जोंनि माखासे सेंग्रा ओम सेंग्रा बा माखासे आइजो सिख्ला बा सेंग्रा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा मानो जायो होनोब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा गोबां माखासे दुखु खस्थ' माखासे सानस'नो हायो बिदि बा न'खरनि माखासे रांखावरिनि बा न'खरनि हालोदनि जाउनाव आथिखालनि सुबुं फोरा मा आथिखालनि लाइमोनफोरा मा जायो बिसोरो बे दुखु दाहायाव गोलैसोनानै थानो हायो थायो आरो बै दुखु दाहानिफ्राय बिथांमोना बावगारनो बै दुखु दाहानि ओंखारबोनो थाखाय बिथांमोना मा खालामो ओ बिथांमोना जेनेबा दसे समनि खुसि नि थाखाय बिसोर बै ड्राग्सखौ बाहायो आरो। बे ड्राग्सखौ बाहायोब्ला बिथांमोना मा जायो जेनेबा बिसोर दसे सम गावसिनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै। मोनसे गोदान मोनसे गोदान बुहुमाव थाहैनाय बायदि बिथांमोना बिदि गावनि गावसो मोनदां आरो बिदि बिदिनो बिसोरो गावसिनि गुबै
ड्राग्स जायोब्लाेनबा बा बे गाज्रि मुवा बेसाद जायोब्ला बिथांमोनहा मा जायो एकदमबारे बावगारजोबो आरो जेनेबा गावसिनि दुखु दाहा गासैखौबो बावगारजोबो एकदमबारे सुखु गोजोन बिदिखौ मोनो आरो जेरै मानसिफ्रा बुङो गा जेनजा सोब्ला जेनेबा बिरला बायनाय मोनो जेनेबा नों गाव मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया। खुसियै थानो हायो उम बिदिनि थाखायनो बिसोर बै दुखु दाहाफोरखौ समनि थाखाय बावगारनो थाखायनो बिथांमोनहा बिदि जायो आरो द्राग्सखौ बाहायो। दा बै ड्राग्स बाहायनायाव गावनिल' नङा गावनि समाज गावनि न'खर गासिखौब गुबुंले खालामजोबो जेरै न'खर ड बुंला जेब्ला बियो ड्राग्स जाबाय थागोन अब्ला ड्राग्सनि आजिखालिनि दामाथ' बिराद दाम गोसा आरो बेखौ जानला मोनला मोन मोना जोङो बेखौ दैथायग्रा माखासे सुबुंफोर थायो बेखौ जों मिथिनो मोना जेन'बा ब बबेनिफ्राय लाना होफैयो बिसोरो बैयो बेफोरबाय बिसोर मखासे। रांनि गेजेरजों सोलायो आरो बिदिनो बिसोर सानसेयाव सानसेयाव नोङो बाजौ से रोजाबाबो नों सानसेयाव बेफोरखौ बायनानै नों सो सोबाय थायोबा बा लाबाय थायोबा बा नोंनि मोदोमाव सोबाय थायोब्ला नोङो सानफ्रामबो नों बेसेबां रांग गार नों बेनि थाखायनो मा जायो बिसोमढ़रो न'आव दुम दाखार खालामो। बिमा बिफानि सना रुफा खावनानै फानो न'नि मा मुवा बेसाद मोनो बेखौ फानो हराब्ला बिसोर बिसोर बिमा बिफाजों दावराव जायो। बिमा बिफाखौ बिसोर बुयो बुलायो बुथारो एखमबा बिदिनो बिसोरो रांखौ जेरैखि जाया न'निफ्राय लानानै थांनानै बिसोर मा खालामो ओ ओ बिसोरो द्राग्सखौ लानानै बायहैयो आरो आरो गावसोर थि टाइमाव जायो दा बेबादिनो आथि आजिखालि सिनेमाफ्रावबो नुसै जेन'बा आजिखालि सावथुनावबो नुनो थांसै जों बिदिनो ड्रागस बायनाय आजि खालि बिदिनो ओ ड्रास बाहायनायनि सायाव माखासे। सावथुन ओंखारबाय जेनेबा थिग बे सैथोआनो जेनेबा ओ मानसिफोरनि समाजनि गुबै आखुखौ। बेयाव दिन्थिना होयो। जेन'बा माबोरै सासे गथ'आ ड्राग्स जानानै गावसिरनि गावनि जिउनि थांखिखौनो फोजोबना ला लायो बेबादि आरो दा बेबायदिनो ओ ड्रागस नि गेजेराव मा जाबावो जेनेबा गावनि न'खरखौथ' गाज्रि खालामखाबाय न'खरखौ गाज्रि खालामना मा जायो समाजनियावबो थाङो आरो समाजाव मारोरै गाज्रि जायो होमबा नों बै सुबुंफोररा जेनेबा नों द्राग्स जाख्लायथ' हारसिं ल' जाया जेनेबा नों नोंनि जेनेबा नों नोंनि गामिनिनो लोगो नोंनि न' खाथिनिनो सोरबा लोगो नों बेनो फोरमायगोन आरो ड्राग्स जायोब्ला ओरैबायदि ओम मोजां मोनो गोसोखौ एरैबायाददि मेलेमखौ मोजां मोनो बिदि सानगोन आरो बिदिनो बै लोगोआबो बिनो खिथा होयोबा बेबो जानायानो लुगैसै आंबो जानायनो होननानै बिदिनो बि जानायनानै आराम मोनलांसै बारायलांबाय थानो जायो बिदिनो मोनसे समजनि मोनसे समाजनि गेजेराव मा जायो गोबां सुबुङानो द्राग्स जाग्रा बिदि ओंखार आरो जोंना साफा सा सानै सा सानै बारायलांबाय थानाय उनाव मा जागोन जेन'बा गाबोन सासे समफोर सासे बिदिनो बारलांबाय थायोबा बै समाजाव जोबोर गुवारै साग्लोबनानै बे ड्राग्स जानाय बियो जागोन। दा बेबायदिनो जेनेबा नों मोनसे समाजावथ' गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर थायो बेबायदि। बिनिफ्राय नोङो दस जनसो थाब्लाबो बे समाजाव ओरैबाददि गाज्रि जागोन जे बिसोरनि आखुखौनो नों नायनो हानाय नङा। बा बिसोरनि थाखायनो जेन'बा बहाबा द्राग्स जानानै हमजानानै जेन'बा ससियेल मिडियाफ्राव होजायोब्ला मा जागोन जोंनि बे गामिया बा जोंनि बे समाज ग गामिनि सनमान बे एरियानि मान सनमान बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो मान सनमान बे थांजोबग दा बेबायाददिनो बेफोरखौ नोजोर होनानै आथिखालाव सरकारा जोंनि बे ड्राग्स बाहायनाय बा ड्राग्स बायखोमानाय बा दै दैबायखोमानाय बेफोरखौ नोजोर होनानै बन्द' खालामनो थाखाय बेखौ दिनैनि दिनाव नैजिद' जुन बे दिनाव मा जोंहा बुहुमनां बे एगन्स् द्राकगस बेखौ बा ड्राग्सनि हेंथायै आरो ड्राग्स दैथायनायखौ इलिगेलि ड्राग्स दैथायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय दिनैहाय जोङो बे फालिनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो जोङो इयुनाव बेखौ फालिलांबाय थागोन ना नोंथां।
फालिनाया जोंनि